हेल' नोंथां
औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
औ सावरायजागोन।
औ बे आयदानि मुङानो जाहैबाय बि ओंख्रि जोंनि बर'फोरनि बेनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदों आङो
औ
आ नोंथाङा बर'नि ओंख्रिफोरखौ मा मा मोनजाफेरखो?
ओ बर'नि ओंख्रि बुङोबाथ' जोङो सेथियाव अनला ओंख्रिखौ बुंनांसिगोन। अनला ओंख्रियानो बर'नि ओं सेथिनोसोन। बेनिफ्राय जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइ दोङो।
औ
औ बिनिफ्राय सबाय दङो
औ नोंथां नंगौ
खिनियानो नोंथां।
औ आरो गोबां दं आरोना जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि बुङोबा खारदै खारै औ बिनिफ्राय आरो थास'जों ना
औ
औ बिफोरो दङ आरोना गोबां नोंथाङा औ आरो मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
औ आं बेखिनि बुंनायावथ' आङो ओ अनलाखौनो ओ बयनिसाय बांसिन जोबोर गोथाव मोनो ओ अनलाजों दाउ होयोबा आङो जोबोर गोथाव मोनो अनला ओंख्रिखौ।
औ नोंथाङा अनलाखौ बोरैहाय सङो नोंथाङा मोनथियो ना मोनथिया? एसे मोनथियोबा फोरमायना होलाय औ
ओ नोंथाङादि बुंबाय अनलानि बागै फोरमायनो थाखाय आं दा फोरमायना होनोसै जै अनला ओंख्रै दे ओंख्रै संनो थाख फायथ' जोंहा अन अन देना लाग्रोनांगोन
औ औ नंगौ नोंथां
औ अन देग्रोबाय बिनिफ्राय जोङो ओ बेनि ओमफाय जोङो अनखौ लाबोबाय देनानै बेनिफाय जोङो उम दै साराय बा माबा साराय गुदुं खालामगोन बेनिफ्राय दाउ जोङो दाउखौ होदो होदेरनोबा बेयाव दाउखौ जोङो ओ एवग्रोनांगोन एवफ्रामग्रोनांगोन बेनिफ्राय एवफ्रामबाय बेयाव थाव साव फाय हालदै सालदै बाय बिनिफ्राय जोङो अनखौ होनानै संनाय जायो आरो
औ नों औ नंगौ नोंथां थारैनो नांगौ उम आरोबाव जोंनियाथ' दैज्लां दैज्लङाव जोंबा ओ बर'नि जाग्रा एम्फौ एनला मोनो बेफोरखौ जोङो मा मा मुङै थिनाय जायो नोंथां
औ दैज्लाङाव जोङो ओ एम्फौ बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरा एम्बौ जायो ना जायो आरो बेनिफ्राय खांख्राइ
औ नंगौ नोंथां।
खांख्राइ मोनो बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना नाथुर बायदिबो मोनो जोङो गांजेमा मोनो दुब्लि फोथाराव हालेवोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
मा बायदिसिना मोनो बेखोनो
औ नंगौ नोंथां जों आरो खांख्राइजों मैथाबो जानायखौ नुयो आ आरोना नोंथां बर'फोरा औ आरो थालेर फस्लाजों अमा बेदर बा दाउ बेदर जायोब्ला जों जोबोर गो थाव जानायखौ मोनदांना मोनो आरो ना नोंथां
औ
बेनिफ्राय नोंथांङा ओ खांख्राय बा मैथाजों ब सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आं दिनैसिम खां ओमफ्राय जों मैथाखौ जाफेराखै नाथाय आङो आन्दाजाव आं बिदि संनायखौ नुफेराखै आंनि आन्दाजाव बुंगोन खांख्राइजों मैथा संनो थाखायथ' जोङो गिबियावनो खांख्राइखौ जोङो हमनानै लाबोग्रोनाय जायो ओ खांख्राइ हमबाय बिनिफ्राय जोङो मैथाखौ मैथा आबादनिफ्राय खाना लाबोबाय मैथा बिलाइखो
औ नंगौ नोंथां।
खांख्राइखौ जोङो आथिं आथि फोरखौ गारगोन बेनिफ्राय जोङो ओ थाखौबो जोङो मोजाङै बासिगोन बेयाव बायदिसि सिना थाफायोना बिलाइ बायदिसिना थाफायो बिनि थाखायनो जोङो मैथाखौ बासिगोन बासिनानै सुगोन खांख्राइखौबो जों सुनाय जायो बिनिफाय जों खांख्राइखो औ मैथाखौ थाव मैथाजों खांख्राइजों थाव गुदुङाव होनानै जोङो एवबाय बेयाव हालदै संख्रि ओ बिदिनो मस्ला बायदि होबाय बिनिफाय बेयो ज ओ मोनबाथाय जोङो जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां। जोंनि बर' समाजाव होनोब्लाथ' नोंथां जोबोर मैगं जायो आरोना जों सबायजों दाउ आरो अनलाजों दाउ बि फोरखौ जों मा मा ओ फुजाफोराव बाहायनाय जायो जेनेबा बेफोर ओंख्रि खौ बर'नि दोरोङारि
औ बेखौ जोङो ओ न'खरनि फुजायाव बांसिनै बाहायनाय जायो ओ न'खरनि फुजा दोङो जेरै जोंहा ओ बैसागुआव बैसागु समावबोयो जोङो जेब्ला माइ गोरलै ओंखारो बे समावबो जोङो जेब्ला बोसोरा जोबां जोबां जायो बे समावबोयो जोङो। बेफोरबायदियाव जों बेफोर ओंख्रिखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
औ आरो बे अनलाजों दाउखो जों मोनसे जोबोर गोनांथार बा बेहाहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो ना बै गोनांथार बे अनला ओंख्रि गैयाबानो जे जाया बे बेखौ जों मायाव बाहायनाय जायो।
नोंथाङा सोंथिखौ मोजाङै फोरमायनानै बुंफिननो हागोन नामा?
औ नों जि अनलाजों दाउखो सोंनाय जायो जेनेबा सोरनिबा हाबा बा बिबा जायो
औ
औ बेफोराव बे ओंख्रिखौ सोर संनाय जायो?
औ बेखौ आङो मिथिया नोंथां नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ अनला ओंख्रिखौ ओ जायबा हिन्जाव गोदान लाबोनाय हाबा जा गोदान बेखौ जोङो हिनजाव गोदानानो संनाय जायो आरोना बि खौ बर'नि नेमखान जि हाथा खुरनायबो बुंनाय जायो आरो
औ औ औ
औ नोंथाङाबो नुफेरबाय जानांगौ। गोबां हाबाफोरावनो औ बिबायदि अनला ओंख्रि संनायखौ
औ
औ नंगौ नोंथां
अ'
बिदिब्ला नोंथाङा? मैथाजों ना मोनजा फेरबायना? बेेराखाय?
औ आङो जाबाय नाथाय आंहा ओ जानायनि बारा हुदा गैया आं एसे एसे जायो।
औ नंगौ नोंथां मैथाफोरखौ नोंथाङा जानानै
आं मैथाखो दिनथ' मोजां मोनद्रायाबो होननाया एसे मोजां मोनो। आंहा बारा इदि गोखै बेसाद जानायनि हुदा गैया बेनिखायनो आङो मैथाखौ मोजां मोना होनना एसे मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय जोङो बर' हारियावथ' गोबां फैदों जोंहा नोंथांफोरा आरो बिनि सायाव मा मा ओंख्रिखो जानानै मोजां मोनो? बेखौथ' नोंथाङा आगोल बुंलांबाय औ जों जा सबायजों साम' नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै?
औ जाबाय।
औ सबायजों साम' होनोब्लाथ' संनो होनोब्लाथ' जों गिबियावनो साम'खौ ओ फुख्रि एबा दैमानिफ्राय खननानै लाबोग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नों-नोंगौ थारैनो।
बायदिखौनिखौबो जोङो लाबोगोन बिनि उनाव गिबियावनो साम'नि धाखोनखो सायनानै लाग्रोगोन आरो ना नोंथां। बिनउनाव जोङो स साम'नि लेन्जायखौ दानस'गोन आरो। दानस'नायनि उनाव जोङो बि खौ दैयाव दसे गोबाव सोमनानै दोनगोन आरोना बेहाय साम'आ हाबो जायो नालाय। फोरखौ गनायनि थाखाय सोमनानै दोनो आरोना। जोङो नोंथां। बिनि उनाव जो जोङो बिखौ गोखैजों मोजाङै खुरनानै सुनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ एवफ्रामग्रोनानै लागोन आरो ना नोंथां थावजों जा मस मस्ला मस्लि नांगौ खिनिखौ जों होनानै लाग होबाय औ बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ खौबो एसे एवफ्रामनानै जों बेखौ हुख्रेमनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां अ बिनि उनाव जो जोङो सबाय खौ साराय जाननानै दै बा खारै होनानै जोङो रुग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां गिबियावनो बेनि उनाव जोङो साम बा जा एवफ्रामना लादोंमोन बेखौ जोङो होनानै होनाय जायो आरोना सबबायजों बेनि उनाव थामजिबा थामजिबासोनि उनावनो जोंनि सबाया रेडि जानानै फैयो आरो ना जाजानायनि थाखाय औ नंगौ नों
अ नोंथांनाव आङो मोनसे सों थ जों नो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि बयनिसाय मोजां मोननाय ओंख्रिया मा ओंख्रि
मोजां मोननाय ओंख्रि बुङोब्लाथ आङो अनलाजों दाउखौ जानो मोजां मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथाङा अनलाजों दाउखौ मानि नि थाखाय मानो मोजां मोनो
ओ अनलाखौ मानि थाखाय मोजां नो बुङोब्ला अनलाखौ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां बिनि थाखायनो आङो अनलाखौ जानो मोजां मोनो आरो ना
औ ओ नोंथाङा माब्लाबाफोर अनला ओंख्रि संफे फोरमायना समफेराखै
संफेरबाय नोंथां औ
थाङा माबाफोर ओंख्रि मोजां मोनबावनो नामा
औ मोनो नोंथां ओंख्रि बुङोब्ला आङो मैखुन जानानैबो जोबोर मोजां मोनो
औ औ मैखुनखौ जोङो उम माबोरै आरो मायाव मोननाय जायो
मैखुनखौ जोङो सिगाबावबो मोननाय जायो जिगाबबा जेब्लानखि सेवनानै थाङो अब्ला बेहायबो बेरनाय जायो। आरो दंफां दंफां। बिफाङावबो बेरनाय जायो। आरो दुब्लिनि नारायाव। बेरनाय जायो। मैखुनखौ जों गोबां रोखोम। खोमै मोननाय जायो आरो ना। नोंथां। औ आरो मोजां मोननाय ओंख्रि बुङोब्ला अमाजों थास' बिबार। बेखौबो मोजां मोनो आरोना नों। था।
अय नोंथाङा खोन नो नागोन नामा अमाजों। थास' बिबारखौ बोरै संनाय जायो?
औ नोंथां गिबियावनोथ' जों अनलाजों थास' संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो थास' बिबारखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? जों थास' बिबार आरो थास' बिबारखौबो जोङो जायगानि खाथि खालायावबो खानानै मोनो बेखौ जों लाबोनायनि उनाव जोङो
औ
सायग्रोनानै लाबाय मोजाङै सायखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो थास' बिबारखौबो मोजाङै एवग्रोनानै लानानै जों बेयावहाय दै गुदुं होनाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे थास'नि माननाया एसे खम जायो बेनि उनाव जोंनि नांगौ बायदि मस्ला मस्लिखौ जों देनानै लाबाय बेनि उनाव एसे सागं साना होननानै थास' बिबारा गेब्लेबा जोङो बेखौ अमा बेदरखौ होनानै हरनाय जायो। जायो आरोना बेनि उनावनो थामजि थामजि बासोनि उनाव जोंनि थास' बिबारा जाजानाय जानानै फैयो आरो ना नोंथां औ जोंथां जोंनाथ' दा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिफ्राइ मोनथियो औ बाद बाथ्राफोरखौ मिन्थिनाय जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय आरोना नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों गोजोन्थों।